हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा। नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो
औ।
जेनबा दा थानायखो ना जेनेबा फरायनायनि?
अ नङा नङा दायो मा खालामनानै
ए दा अ दं ओरैनो दं ओरै औ ओरैनो दं माने जेबो खालामाखै।
अ औ बोथोरा माबायदि जानानै दं नोंथां?
बोथोरा एसे अखा हाहां जाना दङ'।
अ आङो जोंनिथिंजायैथ' फुरा अखाया हागासिनोनो दं आरो फिसा-फिसा हागासिनो दङ'।
औ औ।
अ माइ गायनो थाखाय मोजां जानानै दङ बोथोरा।
ओ ओ।
बेबादि अखा हाब्लाथाय फिसा-फिसा हाबाथाय बुरजाबो हानाङा आरो लासै लासै-लासै फिसा-फिसा हाबाथाय माने माइ गायनायानो बुं खोथिया फुनायानो बुं बिराद मोजां जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ बे अखा हाबाबो ओमफ्राय बे अखा मोफ्लाम नाङा आरोना। अखा मोख्लामबा बिराद बोरैबा जाद्रायो।
औ गिनाय मोनोना आरो दानिया आथ आथिखालावथ' अखा खोरोमबाथाय मानसियानो मानसि थैनायखौ जों गोबां खोनानाय खोनानो मोनो आरो आं दा नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय माने जोंनि बर' हारिनि नि गाननाय-जोमनाय आथिखालनि बा गोदोनिखौ लानानै सावरायनो होननानै खालामनाय जादों आरो नों थां सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजायो
ओ दा जोंना गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसिम गोबां सोलायबाय नङा होमबा नों नोंथां गाननाय जोमनाया गो बेहाय जोंना जोंनि बर' हारिफोर बर' हारिया मा होनो साल गान्दैजों सि दानानै गानोमोन नङा ओमबा नोंथां? गोबां रोखोमनि बायदिसिना रंगिना संगिना आगर एरनानै जियावहाय गाननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। जोंनि आइजोफ्राबो गोबां आखा फाखामोन। मानोना मोनसे समावहाय दा आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि दानानै गावनो दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनलियाना?
नुनो मोनलाथ' आरो आरो बांसिन गोदो इन्दि लुनानै दायोमोन ना?
औ औ थावख्रि लुनानै
लुनानै
ओ एम्फौ फिथोबनिफ्राय ओं जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया दा नोंसि जोंनि ओनसोलावहाय गाननाय जोमनायफोरा सिगांनिफ्राय दासिमहालागै मा मा सोलायनाय नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि गामियावथ' जोंनि जायगायाव आरोना ओयो गोदोनियाथ' आइ बाबामोननि दाथ' आङो जेबो माबायासै दख'नाखोनो गानोमोन ओमफाय दानि गोदान जेनेरेसननि माने जे आइजोफोरा गोदान गोदान हाबा लाबोजेननाय जेरैबायदि बाजै मादै मोनै बिसोर
औ औ
दखना गानना थानायखौ नुनो मोनला आरोना।
औ
बांसिन मा होनगोन बेखौ गस्लाफोर बायदिसो गानना थायो आरो औ औ औ औ औ फरटिन नाइटि बेफोरबायदि गानना थानाय नुयो आरो बांसिन औ औ
गोलोम बोथोर ना गरखौ सहायनो हायि बायदिसो दिन्थिनायखौ जोङो आथिखाल मुगायाव नुनो मोनसै आरो। सिगां आरो दखनाखौनो गानफब जोमफब सेरेरे गाननानै थायोमोन ना? दा जोंनि ओनसोलावबो जों बेखौ नुनो मोनो आरो। एखेयानो होननानै बुंनांसिगोन औ समजों लोगोसे सिगांनि समफोरावहाय नखरफ्रामनावबो जोङो हिनसालि नुनो मोनोमोन सि दानाय नुनो मोनोमोन। बेनिफ्राय आरो गावबा गावनो माने बेफार फालांगियावबो एसेबां जौगानाय नङामोन नालाय। दानि समावथ' जि गाननाय जोमनायनि बेफारा बा फालांगिया गोबां जौगानाय। अनलाइननि गेजेरजोंबो जोङो बिहरनानै मोनो नङा ओमबा नोंथां? सिगांनि समाव आरो बेफोरबायदि फालांगि गैयामोन गाननाय जोमनाय जि जोमनि फालांगिया बुहुद खममोन बेनिफ्राय जायनि जाउनावहाय नखरफ्रोमबो माने गावबा-गाव गावबा-गाव सिखौ गावनो दानानै गावनो गाननो गोनां जायोमोन आरो।
उम उम
आथिखालावथ' बेफोरबायदि नंलिया
औ।
गाननाय जोमनायनि बेलायाव गोबां जौगाबाय बेफोरबादि बेफार फालांगिनि माबायावहाय जौगानायनि थाखायनो माने आथिखालाव गोबां बायदि रोखोमनि गोसो बायदि अनलाइन खालामनायाव बा गुबुन हारिनि द्रेसफोरखौबो गाननाय-जोमनायफोरखौबो जों गाननाय बेखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
सिगांनि समाव आरो बेफोरबायदि नङामोन।
सिगांनि समाव आखाइजों दानायखायनो जि फोराबो मोजांमोन आरोना दानिया आरो मिसिनजों दानाय मानाय बेनि थाखाय एसे माने प्रब्लेम नुनो मोनो आरो जिफोरखौबो दानाय फोराव एसे माने गांफा गांनै जिफोरा एसे गाज्रिबो फैयो नालाय
औ औ रेजेक मालफोर फोरबो फैयो नालाय
औ।
सिगां आरो गावनि आखाइजोंनो दांमोन दांमोन दानाय जायोमोन दाथ' आरो। जोङो मबाइलफ्रावहाय नुनायनि गेजेरजोंसो मोजां नुनानै बिहरनाय जायो नालाय मोजां गाज्रि माने खाथियाव फैबासो
मिथियो आरो।
ओं मोनथियो आरो माखासे बेखौ जोङो ओरैबायदि जेंना जों दा अनलाइन खालामबाबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो खायफा खायफा माने रिटार्न हरफिननायखौ लाफिननो नागिरा नङा होमबा नोंथां। माने खाथियाव फैबासो दांनो मोनबासो जिखौ माने फसाया बेबादि बिदि जायो आरो माखासे खुन्दुंफोरा लुनायावथ' जोङो ओरैनो मोजां। मोजां नुगोन बेनिफ्राय खिन्थु खाथियाव लाबोनानै नायोब्ला माने
उम।
साया बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
ओं।
आंनि बेलायावबो बेफोर बादिनो जादों आरो।
आंनि बेलायावबो जादों। जानाया ओमफ्राय औ मोजांनो ओमफ्राय कालारफोरखौ। खौबो नुनायाव मबाइलावथ' मोजां नुयो ओमफ्राय जेब्ला खाथियाव फैयोना एसे बेलेग नुयो आरो ना
औ। दा सिगांनि समफोरावहाय माने आइजोफोरा न'आवनो थानाय जायोमोन जिहेथु बेनिखायनो माने जिफोर दानानै समफोरखौ बारहो हरोमोन आरो नाथाय आथिखाल नि मुगायाव मा जाबाय जोंना आइजोफ्राबो सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाबाय न'खरफोराबो जोंना एसे एनै मा समजों लोगोसे बुजिबाय बेनिखायनो साख्रि बाख्रि गोबां जोंनि आइजोफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाउनावहाय जोंहा द दानाय लुनायावहाय सम होनो हायैखौ जोङो नुनो मोन्दों आथिखालावहाय
औ औ।
सिगां आरो न'आवनो थायो जिहेतु संनाय खावनायल'सोमोन औ दानिया आरो। अफिस थांनांगौ जायो साख्रिफ्रावहाय थांनांग थांनो गोनां जायो बेनि थाखाय माने हिसानसालिया जोंना लासै लासै गोमालांदों।
गोमालांदों औ ओमफ्राय नोंथांमोन नोंथांनि न'आव हसानसालि दंना गैया?
जोंनि न'आवहायबो हिसानसालि गैया खिन्थु बे इसान दानायावहाय मा मा बुस्थुफोर नांगौ जायो गोनांथि फोर जायो बियो माने दासो थिंबो दङ आरो दानाय जायाखै आरो नोफ्राबो दंखाजोबो बेनिफ्राय माखु साल गान्दै गासिबो दंखाजोबो थाथ फोरबो दंजोबो खिन्थु दा समनि आंखाल आंखाल जाहैबाय जिहेथु बेनिखायनो माने दानाय जाया आरो। खिन्थु साजायनानै दोननाय बायदि जानानै दङ आरो।
औ जोंनियावलाय जोंहा दायो दानाया। जेनेबा औ खालि बे ओ लांगावफोरखौथ' दानो हाया न'आव। गाननाय दख'ना गामसा बेखौ जोंहा बायनानै गाना हना न'आवनो दाजोबनाय जायो।
अ उम उम जोंनाबो सिगां समफोरावहाय दानाय जायोमोन। दायो हमनानै ला बोसोरनैसो जाबाय दा
उम औ औ
नङाबा सिगांहाय माने खिसमा जि बे जोमखांग्रा जि सिखाब फोर बेफोरखौ दानाय जायोमोन बेनिफ्राय ओम आरो बिसिना सादरफोरखौ दानाय जायो बेनिफ्राय गाम सा बेनिफ्राय आरो बिहु फालि आर' नाय बेफोरखौ माने न'आवनो दानाय जायोमोन आरो।
औ औ औ
बेफोरखौहाय दानाय जायोमोन आरो। सिगांनि समावहाय बोसोरनैसो जाबाय आरो जोंना।
औ जोंहा बोसोराव बोसोरसे बोसोरनै बिदिनो गेब थानानै दानाय जायो गामसा दख'नाफोरखौ जेनेबा जोबहां जोबहां न'आव गाननाय जायो नालाय जोबहां जोबहां जाबानो दानाय जाखा ाखायो आरोना ओमफ्राय दाबो दा दागासिनो न' गामसा जोंहा आइयानो दायो आइ। आइ आरो जोंफोरबो माब्लाबा माब्लाबा न'आव ओरैनो थानाय जाबाथाय हेफाजाब होफायो आर ना ओ
दानांगौसो दानायाथ'।
औ औ जानांगौ एसे एनै गाव रोंना थानाया एसे मोजां बायदि मोनो आरो आं
औ औ औ औ गाव दोंनानै थानाया मोजां। जों सोरबा सासेनि रोंनायखौ जों खावनो हाया नालाय।
औ औ
आखाइनि हाबाखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां सों सोलोंनांगौ आरो। आखाइनि हाबाखौ जों बावनानै थाङाना? बावनानै थाङा आरो आथिखाल मुगायावहाय आखाइनि हाबा मावग्रानि सुबुं अनजिमाया जोबोद खम माने। औ आगर आखाय दानायानो बुं बा बिथिंजाय सिलाय खालामनाय
गोमालांबायसोदां ना?
औ औ जों गोमानायखौनो फ्रायखौनो नुनो मोनो। जों बै सिख्लााबावहाय जे द्रिल जिवहाय फुटबल आगर होननानै बुङोमोन ना।
औ औ
होयो बेनिफ्राय खामरेंगा आगर होननानै बुङो आरो जोंनिथिंजाय नोंथांनि ओनसोलथिं मा बुङो आं बेखौ मिथिला।
आंबो मिथिनाय नङा दा
अ फुटला फुटबल आगर होननानै बुङो माने गल गल आरो फुटबल बायदि बेखौहाय द्रिल जियाव बेहाय होनायखौ जों नुनो मोन बेनिफ्राय खामब्रेंगा आगर खामब्रेंगायाथ' खामबेंगा फि बेबायदियानो
औ औ
खौ जोङो होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जोमखांग्रा जिखौ जोङो दानायखौनो नुनो मोनला माने दडाइरेक बायनाय एसे बायनायखौसो नुनो मोनो फिसा फिसानो
नोंथांमोना नोंथाङा थ' नुदोंदां माथोना बेफोर आगरखो गोदो?
औ औ सिगांहाय जोंना आबैमोन दा बेनिफ्राय बाजैमोन दायोमोन ना जों उन्दै उन्दै सम समावहाय बेखौ आं नुदों आरो।
अ आंथ' आंथ' दासिमबो नुफेराखै माने बेफोर आगरखो
अ
ओ मिथिथ'या आरो ना माबायदि
औ औ औ जोंना आबै आबै नङा आनै आनैया दाबो बिराद जि दायो माने जोंना आनैया बाबानि बिनानाव आरो बे गोबां जि दायो बेनिफ्राय गाव मा मा दानाय बेफोर जिखौ माने बियो दा जेथिंबो सामलायनानै दोनदों आरो बेनिफ्राय इन दि जिबो दायोमोननो सिगांहाय बे इन्दि जिया मानसिफोरनो माने इदिनो जोंहाथ' न'खरनि मानसिफोर थांबाथाय मान होनाय बेफोरबायदि सोलियोना आलासि जानो थांबाथाय बिहु फालियानो बुं बा होननानै बुं जिखुनु जाया जि गांसेबाबो हरनो मोनबासो गोजोनो। बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयावहाय माने हरै हरै हरै थांनानै इन्दि जिया गाहांसेल'सै जाहैदों। ओमफ्राय बेखौहाय दासिमबो माने गावनि बाक्सुआवहाय सोनानै दोनदोंनो आरो देनांहाय लां फानांगौ आंहा बिदि होननानै दोनदों आरो आनैया बेनिफ्राय बेबायदिनो जि जोम खांग्रा जिफोरखौबो जोङो बे आलैनावहाय दासिमबो जों नुनो मोनो आरो। बे द्रिल द्रिल जिफोरखौहाय खामब्रेंगा आगर बेफोरखौहाय आरो
औ
दे होमबा नोंथां जोंना समाब जाबाय ना उम दे